हेलौ औ खोनाबायना नोङो
ओं खोनादों
अ मा खालामदों नोंथाङा
दोङो ओरैनो
मा ओंख्रि जानाय
माबा अमा बेदरजों आलुसोमोन
अमा बेदर आल गोथाव माथो ना
ओं गोथावानो
औ ओमफ्राय आं नोंथांजों मोननैसो टपिक लानानै रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादों हागोन दा सम दङना?
ओ सम दं
अ नोंथांमोननिथिं दासान्दि बोथोरफोरा माबायदि बोथोरफोरनि सोमोन्दै फोरमायना होदो दे जेनेबा जिहेथु दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय
उ
ओ सोरनियावबा ओनसोलाव हायथ' अखाफोराबो गैयाबो जानो हागौ अखा गैयाब्लााथ' जोङो माइ गायनोबो हाया। नङा होनबा दै गैयाबा ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे जोंहा बबावबाथ' गोबां दैबो जादों। जायनि जाहोनाव जोंहा दै बांद्राय जानायनि जाहोनाव माइफोरबो गायनोबो हायाखै दा नोंसिनि नोंसिनि बेलायाव बोरै जान आरो बेखौ फोरमायना होदो
जोंनि बेलायाव मोजाङानो थिगानो जानादोङो अखाबो हादोंमोन ओमफ्राय माइबो गाखांबाय
हा
माइ गायखांबाय होनदों।
आ अखायाबो थिगानो आरोना औ बे माइ गायखांनाय माइ गायखांनायखौ बर'नि मा बुङो।
हाल जां हाल जांख्रा उथिनाय
हाल जांख्राना औ हाल जांख्राया माबायदि जायो नोंसोरनिथिं
हाल जांख्राया बिदिनो मानसि गामिनिफोरा जमा सावै जानाय
उ ज जमा सावरि जानाय मा मा जानाय जायो बेयाव
बेयाव बेदर जानाय जायो दाउफोरखौ जानाय जायो।
ओमफ्राय
ओमफ्राय बिदिनो जुमाय लोंग्राफोरा जुमाय लोङो।
औ ओमफ्राय दुब्लिफोराव जोंहा हाब्रुफोर फोलायनाय जायोमोन ना। ना नोंसिनिथि गैया बिदि औ नोंलाय फोनदोंना फोना
अनलायदो
फुनलायदेना
ओं
ए बेफोरो गोदोनि नियम आरोना। गोदोनि माने दाबो सोलिखायोनो ना।
उम
दिनै खम नुबाय आरो
उम ओमफ्राय नोंथाङा मा ओंख्रि जानाय?
औ जोंहा माबासोमोन दालिजों खुमब्रामोन ओमफ्राय आलु फाजामोन
औ
ओमफ्राय नोंथां नोंथांमोननि जेनेब्ला गामि ओनसोलफोराव बिफां-लाइफांफोरा ओ हाजो खाथिना नोंथांमोना हाजो एबा टाउन सहर आतसा नोंथांमोननि न'आ खन्थालाय दे बुं?
जोंनिया हाजो खाथि नङा।
अ
टाउन खाथिबो नङा आरो।
अ गेजेर आरोना औ। ओमफ्राय नोंथांमोन जोंना हाजो खाथि जायो नोंथां एसे माने अरुणाचल खाथि जायो आरो ना। बेनिखायनो जोंना आ बोथोरफोरा थिगानो जायो आरो। ना नांगौ समाव फैयो नांगौ समाव सान्दुं दुङो।
अ
मिथिंगायारि सोमखोर आरो माने अरुणचल होनबाथ' मिथिखायो नङा होमबा अरुनाचल लोगो लोगो लोगोनो बिफां लाइफांजों आबुं जानानै थाखायो। बे बिफां लाइफां बेफोरनो माने
ओ
टाउन सहरावथ' बेफोरखौ नुनाय जाया नङा होमबा?
ओ
जोंना टाउन सहराव बिफां लाइफांफ्रा खम। ओमफ्राय न' बाङासो जेव जेव।
उम
बिदि आरो माने बेनिखायनो गोबां गरम जायो आरो माने टाउन सहरफ्राव बिफां लाइफां खमनि थाखाय। लोगोसे आबहावा आबहावायाबो गुबुंले जायो मटर गारिनि उखुन्दैजों। लोगोसे बिदिनो आरोना गारि मथरनि खुन्थि थाहैबाय आरो लोगोसे जोंहा टाउन सहर होननाय लोगो लोगोनो अनेक बायदिसिना थायो। कलकारखानाबो थायो बायदिसिना बानायग्रा नङा होनब्ला?
उम नोंगौ।
जेरै बिस्कुट फेक्ट'रि होन बिदिनो आरो जाद जाद जेनेबा गारि फेक्ट'रि होन बिदिनो बायदिसिना बिरोंदारिमिनफोर थायोना? बेफोरनि थाखाय माने जोंना गायखांबाय नोंथां।
अ
बोथोराबो थिग ना जोंथिंबो। बिखायनो माने एसे थाबैनो गायखांनाय जाबाय आरो।
ओम
नोंथांमोनथें मा मा माइ गायनाय जायो।
जेखि जोसा माइब्रा रन्जित।
औ बेसेसो बुरजा औ बेसेसो बुरजा गायजायो नोंथांमोना
जों न'नि गो जासो गायो न'निखौल'
अ बेसेसो बुरजा ओमफ्राय अ थिन बिघा ना?
ओं नोंथां लाहालाय।
जोंहा दाइन बिगासो गायनाय जायो जोंहा रन्जित फरिमल आरो माइब्रा एसे गायनाय जायो आरोना।
उम
औ
न'निना
न'आवनो गायो न'आवनो न'आवनो गायो। टिका होयोबा जोंहा बिदिनो। थिखाबा आदिफोर होयोबाथ' जोंहा राननाय बायदि जायो नङा होमबा?
ओं
औ राननायाव माने जोंना थोब्ले माब्ले जायो आरो ओं जेनेबा न'खर न'खरैनो मावबाथ' जोंहा मा होनो बेखौ न'आवनो ज' दोननो मोनजोबबायना गुबुननोबो गुबुननोबो हरनो गोनां गैला बिदि आरो बेखायनो न'आव मावनाय जायो आरो
न'आव जमा थासिगोन आरो
औ
उम।
नोंथांमोना जिथुनाखि माया हायोना हाखांनायनि उनाव मारा होयो बे मारा होनायखौ माजों होनाय जायो मोसौजों ना ट्रेक्टरजों माजों
टेकटरजों होनाय जायो
औ आजिखालि मेचिन दंखाजोबसै ना
उ नोंथांलाहालाय
जोंनाबो नोंथां आजिखालि मानो होनबा जोंहा मोसौजोंहब्ला गोबां गेले गेले गोबाव सान लायोना
ओं
दा माने बेफोरखौ नोजोर बोनानै माने थाबैनो माने जोबनाय जोबनायखाय माने बे मेसिनजोंनो होनाय जायो आरो औ बिदिनो आरो माने ओमफ्राय जिथुनाखि हालेवनायफ्राबोथ' न नोंथांमोनथिंबो थे क्टरानो जाजोबबाय खोमा फ्रायनो औ जोंथेंबो फ्राइन ट्रेक्टरानो जाजोब्बाय
उ
मोना हब्ला जोंहा एरलाना मोसुरजोंबो
अ
बेनि थाखायनो माने ट्रेक्टरफोरजों हालेवनाय जाजोबसै आरो रां रुफायाथ' गोबां थांखायो माइ गायनायफ्रावबो नोआ होनब्ला ट्रेक्टर हालौवनायफ्राव थेवब्लाबो जोंहा थांब्लाबो जोंहा खामानिया थाब थाब जाहैखाय माने ट्रेक्टरफोरखौनो लगायनाय जासोय आरो ना
ओं
नोंथां मोनथिंबो ना?
औ नंगौ
औ नोंथाङा ओमफ्राय माइफोरखौथ' गायनो रोंखायो दा?
औ रोंगो।
औ ओमफ्राय खोथिया फुनोलाय?
खोथिया फुनोबो रोंगो।
अ ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रिया संखायो नोंथाङा
ओं
अनला ओंखिरि' संनो रोङा
अनला ओंख्रि रोंडो रोंनाया गोथाव जायो जाया मिथिया आ होनलायमोन आरो
औ मा मा होयो अनलायावलाय आरो अनलाखौ बोरै खालामनाय जायो
अनलाखौ फार्स्टआवनो दै फुदुंबाय दै फुन्दुंनानै ओमफ्राय माइरंखौ सोमना दोनबाय सोमना दोननायनि उनाव ओमफ्राय गुरै जाबाथाय दै गारनानै देनानै दै गु गुन्दै जाबायना देनानै इयो। ओमफ्राय देरनानै दै गुदुङाव ओरै आखाइजों ओरै माबाना होबाय।
औ
माने बे बेयाव खारैबो होनाय जायो।
औ औ औ उम आरो बेयाव जोंहा औ दाउ बेदरफोर दंबा गोथाव जाथारो आरोना।
ओ दाउ बेदरखौ एउफ्रना लाबाय ओमफ्राय उनाव बेखो अनलाखो दे माइरं गुन्दैखौ देना एखबा ओमफ्राय उनाव एवफ्रांना लाबाय बे बेदरखौ एवफ्रांना लानानै उनाव जब' होबाय।
औ
ओमफाय बिदिनो फालौ
जादो आरो ना, गोथाव मोनोना नोंथां?
उम गोथाव मोनो।
उम ओमफ्राय सबाइ ओंख्रिखौलाय बोरै बोरै संनाय जायो फोरमायदो दे।
सबाइ ओंख्रिखो
औ बहा बहा मोनो बेखौ सबाइखौ? जों माबायदि गायनाय जायो बेखौलाय? माइ बायदि गायो नामा दे खोन्थादो एसे। मिथिया ना? जोंहा माखासे बियो हायाव हायाव फोग्रा आरो ना माने। हायाव रज'यो बियो। जोंहा नै दा सिजोन सौफैखांबाय नैबे दा माइ गायखांनानै भाद्र मास जायोना बे भाद्र मासाव जोंहा बेखौ फोनाय जायो आरो जेब्ला जोंहा माइफोर गायखांजोब्बायना अब्ला माइ गायखांनानै जोंहा माखासे बोरि हाफोर थालाङो माइ गायजायि थायनो थाया थायोना?
उम थालाङो ओं
ओ माखासे बोरि हाफोर थायो माइ गायजायो जोंहा बैफोरखौनो माखा- ओ सबाइखौ दोननाय जायो आरो जोंहा
औ
सबायाइ खुमायना दोननानै जोङो बिनिफ्रायनो सबबायखौ बोखांबाय आरो सबाइनि बिफांनिफ्राय मा जायोमोनलाय?
सबायाइनि बिफांनिफ्राय खारै
औ खारै जायो खारैबो मोनबाय जोंहा आरो फिथायाइबो मोनबाय बिदि आरोना।
उम
ओमफ्राय जोंहा सबाइखो बिदिनो फुबाय मोनबाथाय फुबाय। फुनायनि उनाव जोंहा बिदिनो बुख्रेबाय बुख्रेनानै बेगर खौ जोंहा दिहुनबाय दिहुननानै सोना दोनबाय बेखौनो जाबाय थानासै आरो लासै लासै
उम हुख्रेमनानै उनाव
औ बोरै बोरै सोंङो खोन्थादो दे
सबायाइखौ दै दैदो रुबाय रुनानै खारैबो होफाबाय आरो
औ औ
गोबौ रुबाय रुनानै ओमफ्राय उनाव एसे रुइबाथाय एसे माने मोजाङै रुइबाथाय आरो।
औ
बा खारै होनाय जायो।
मा माजों जाबा गोथाव जायो बेलाय?
नादोबो जायो ओमफ्राय सबायजोंबो जायो। दाउ बेदरदोबो जायो अमा बेदरदोबो जायो।
अ नोंथाङा ओमफ्राय गोथावसिन मोननायालाय मा दाउ ना नाजों गोथाव मोनो
सबाय दो
औ
दाउदोबो गोथाव मोनो
बि्राद जाखायो नामा नोंथाङा
इसोरारिसहसुन
औ
एसे ओरै जायो आरो।
औ अ दे बेदामां जार दे होमबा नोंथां समा जोंना जि मिनिटल' मोनो नालाय उननिस ' उननि समाव मोजां रायज्लायफनगोन दिनैनि थाखाय बेखियानो जाथ'बाय
ओं जागोन दे नोंथाङ उम दे।